हेल' नोंथां औ खोनादों खोनादों।
औ-औ खोनादों गोजोन फुंबिलि नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथाङा दायो मा मावगासिनो दं।
औ आं नोंथांजोंनो जिरायनानै दं नोंथांजों सावरायनो थाखाय
औ दा नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं नोंथांनिसिम मोनसे आ आयदा लानानै फैदों जायखौ आङो आबादनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां।
औ दा बिदिब्ला ओम आं बुंग्रोनोसै बा बिबुंथि लाखिग्रोनोसै।
औ।
दा आबाद होनोब्ला जोङो गिबियै जोङो नुनो मोनो जोंनि आसामाव बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव गामि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो। गोबां गामियारि सुबुंफोरा आबादखौ मावो आरो आबाद नि गेजेरजोंनो जोङो जिउ खुंनाय राहाखौ लानाय नुनो मोनो दा गुबै जाहोन दा जाहैबाय जायफोरा साख्रि मावदों बिसोरनि थाखायबो आबादा गोनां। जानो हागौ बिसोरो आबादखौ मावा नाथाय बिसोरनि जानाय आदार फोरा जानाय आदारफोरखौ सुफुंनो बिसोरो थारैनो मैगं थाइगंखौ बायनो गोनां जायो दा मैगं-थाइगं आरो बिदि माइरंफोरखौ बिसोर बायनानै बे आबादारिफोरनिफ्राय बायस'नानै बिसोरो जिउ खुंनाय राहा ओ खौ नायगिरो अब्ला जोङो मिथियो जे साख्रि आवलायानो जा बा आबादारिफोरानो जा जिखुनु बिजनेस जेनबा खामानि मावग्राफोरनियानो जाओ आबादा जों बयनिबो थाखाय गोनांथार दा जोंङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउ खुंनाय राहा लामा नागिरनायाव जोंङो ओ नुनो मोनो माइ आबादानो ओ गाससिनि स्राय बा बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम खोख्लैग्रा एबा ओ इनफ्लुयेन्स होग्रा बा बेनो गिबिसिन आरो।
औ।
दा बुंनो थाङोब्ला ओ आंङो माइ आबादनि सोमोन्दै मोनसे बिबुंथि लाखिनो जोंङो ओ माइ आबादखौ जोंङो गोबां गामि ओनसोलफोराव गायनाय नुयो। दा सासे आबादारिया माइ आबादखौ गायनायनि सिगां आं नुबोदों उन्दै समनिफ्रायनो जेनो सासे आबादारिया माइ गायनायनि सिगां बेयो फोथारफोरखौ रेडि खालामना लायोना फोथारफोरखौ नांगोलजों नङाब्ला ट्रेक्टरजों एवनानैओ फिन थाम फिन ब्रैसो एवनानै बियो हाखौ बर' होना लानानैनो खोथियाखौ फोनानैओ दा दखरसे खोथिय फोथाराव बिसोरो खोथियाखौ फोना लागोनो जानो हागौ बिसोर माइज्लिखौहाय बस्थायाव सोना दोननानै बा माइखौ बस्थायाव सोना दोननानैओ गाजा ओंखारनायो बे माइ माइज्लिखौ बिसोरो खोथिया थिलियाव फैयो। लोगोसे आरो। खायफा आबादारिफोरा नार्सारिनिफ्रायो ह रासायनारि हासार लगायनाय बे गाजा ओंखारनायो माइ गोरलैखौ बिसोरो बायनानै लाबोयो आरो बेखौनो फैयो ओ दा जों नुनो मोनो ओ आबाद मावनायाव आबादारिफोरा जेब्ला खोथियाफोरा देरो ओ बिसोरो माब्लाबा टिका होगोन बा थार सि जेनेबा सोरखौबा हाजिरा होनानै फुहोगोना बा सोरखौबा ओ सावरि लिंनानै फुहोगोन बिदिनो बिसोरो आबादखौ मावो। लोगोसे जेब्ला आ खोथिया फुनाया जोबगोन बिसोरो ओ माइ गायनायखौ जागायो।
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जों माइ आबादखौ जोङो गोबां मावनायखौ नुयो आथिखालाव आरो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों ओ ट्रेक्टरजों जों बांसिनखौनो मावनाय जायो गोदोथ' जोो हालजों एवनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन एवनायखौ जों नुयो। जेरै ट्रेक्टरजों जोंङो सै नै सैथामावनो जोंङो गायनो हायो। आरो जोंङो हालजों बा मोसौजों एवब्ला गोदो जोंङो ओ बिगासे हा एवनोनो जोङो साना सानसे बा सानै बिदि नांगौ जायोमोन आथिखालावथ' जोंङो। से घन्टायावनो जों बिगाथाम बिगाब्रै एवनो हायो जेरैओ माने ट्रेक्टरजों एवब्ला आरो जोंनि ओनसोलावो बेवहाय जोंङो माइखौ गोबां गायो माने माइजोंनो दायो। जोंनि दुब्लि फोथारा माने आबुं जानानै दं। आरो जों माइखौ गोबां रोखोमनि गायो जेरै बाहादुर रनजित बिदिनो जोंङो मा होनना बुंङो जायो जोसा माइब्रा बिदिनो जोंङो
गोबां आबाद लोगोसे जोंङो माइ आबादजों लोगोसे जों गोबां आबादखौबो जोङो जानो ओंख्रि थाखाय जोङो गायनाय जायो आरो। नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायसा जेनेबा जाय साख्रि आवला बिथांमोनाबो जानो थाखाय आबादखौ मावो जायफोरा हा एसे एनै दङ। आरो जुदि जायफोरा हा गैया बिथांमोना। ओ माइखौ जेनेबा आबादारिफोरनिफ्राय बिथांमोनहा बायनानै जानांगौ जायो आरो। मानोना जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव ओ बर'फोरा ओंखाम जानानैनो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां?
अ औ।
औ जों जेनेबा माइखौ अ बोरैहाय गायो होमब्ला जों गिबियावनो जोङो माइखौ जोङो मोजां बिदानखौ जों सोबनानै खोथिया फोग्रोना लानाय जायो। आरो बेखौ खोथिया फोखांनायनि उनाव जों नैजिबा आरो थामजि दिननि उनाव जों बेखौ गोदानै फुफिननानै जोङो बेयो फोमोननाय जुदि हायाव जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जों बेखौ बिनि फसलखौ जोङो ओ थाम दान बा थाम दान खावसेनि उनाव जोङो बिनि फसलखौ मोननाय जायो आरो माने ओ ब्रै दानाव जोङो माइ आबादा माने ब्रै दानाव जोङो आबुं मोनजोबो आरो। बेनिफ्राय जों बे फसलखौ जोङो हानानै आथिखालावथ' जों गोबां जौगाबाय दिनै आथिखालाव आखाइजों हानायखौनो जोंनि ओनसोलाव नुबांलिया। ओ आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गासैखौबो जों मेचिनजोंसो हानाय जायो आरो नोंथां। जाय मेसिनजों हायोबोला गोरलैयैनो आरो जोङो बिगा बिगायै एवनो हायो से घन्टायावनो बिगा हिसाबाव जोंनिथिं अथरस' दुइ हाजार बिदि लायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय जोङो हानायजों एखे हानायावबो जुदि हानाय रोगानाय खालामोब्ला नोंहा थाम मननिफ्राय ब्रै मनसिम लायो अब्ला जोङो मेचिनजों हायोब्लासो खम खरसा जायो आरो जोङो माइ फिथाइखौ जोङो मोजां सिरिया लासेनो जोङो मोननो हायो आरो बेनिफ्राय नों बेखौ फोरानना लाबोनानै नोङो डाइरेक्ट साननै सानथाम बा सप्तासे नोङो गोरान फोराननानै दुब्लियाव बेखौनो बाख्रियाव सो सोना दोनफैनानै लानो हायो आरो बिदिनो जोङो खालामो जों बोसोरसे बिदिनो जानाय आदारखौ बिदिनो थुब्रायनानै लायो। आरो नांगौ जायोब्ला जोङो बाख्रिनिफ्राय दिहुननानै बेखौ फानगोन आरो दुब्लि फोथारावनो खायफाया फानहरो आरो जायखौ नांगौनि बारा न'आव जानो थाखाय आग्लायनायफोरखौ बिदिनो बाजाराव फानहर हायो आरो। थिग बिदिनो आथिखालाव बिदि मावबाय थायो जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां आथिखालाव जों आस्रा फैयो नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै आस्रा फोनायखौ
खोनादों खोनादों।
मानोना गोबां गायनाय फुनाया खम जालांनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव आस्रा माइखौ बांसिन फोनाय जायो आरो आस्रा माइखौ फोयोब्ला एसे राङा खरसा जायो खम जायो आरो। जायखौ नोङो फुनायनि खरसा गायनायनि खरसा बेफोरो जाया आरो मानया नों बेखौ डाइरेक्ट फोनानै होबानो जाखायो आरो। बिगासे हायाव खमैबो थाम केजि माइ नांगोन बा थाम थाम दशमिक बा किल'ग्राम नांगोन आरो जेनेबा बिगासे हायाव पार बिगायाव। अब्लानो नों बेखौ गोजान गोजान फ्रि फ्रि फोनांगोन आरो जाय ख एभाइसा बेखौ फोया नोंथां। बेखौ माने गोजान गोजान फोनाय जायो आरो माने बेखौ थार्टि सेन्टिमिटारफोरा बेखौ जेनेबा टुइनटि फिफटिन बिदि सेन्टिमिटार गोलैनाय रखम फ्रि फ्रि फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ
अब्ला बहाबा गेसें गुबुं जादोंबा बेखौ नों फुस्लायनानै थुाबो होनो हायो आरो नोंथां। मानोना बेयो आखाइजोंसो आरो दै लोमनायजों बियो साइद जालायो जेनेबा हाबसोना थानायाबो जनै माथिंबा खारला लायोना बिनि थाखाय माने गेसें गुबुङा जाखायो आरो बियो अब्लाबो फसला गायनाय रखमनो फसला जोंनिथिं जायो आरो। बेखायनो जोंनि ओनसोलाव दायो आथिखालाव आस्राखौसो बांसिन फैयो नोंथां।
औ
आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि आश्रामायै फैया नोंथा।
अ नोंथां नि बिबुंथि लाखिनायनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ
दा आङो नोंथांनि सोंनाय बादि आं बुंनो सानो जोंनि गामियाव बा जोंनि गामि ओनसोलफोराव आं गोबाङानो देग्लायसो देग्लाय नुनो मोनदों उम जे जोंनि गामियाव आ आस्रा माइखौ फोनायखौ
औ
दा गोबां मानसिफोरानो आ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों माइ गायोमोन बा गायनाय फुनायफोरखौ बिसोरो दैज्लां बोथोराव मावनानै लायोमोन दा जोङो नुनो मोनो गोबां मानसिफोरानो गुबुन गुबुन खामानिजों बिजि जानानै थाबाय। बायदि रोखोमनि सोरबा सोरबा साहा बागानाव बिजि नां जानानै दं सोरबा सोरबा फरायनायाव बा सोरबा सोरबा साख्रि मावनायाव गेदेर सोलोंथाइ बांनायजों आ बाद मावनाया खमायलांदों दा बेनो जाहैदों आ आस्राखौ फोनायनि जाहोना दा आस्रा माइखौ जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय जोंहा गोबां समबो थाया आरो गोबां रांखावरिबो जोङो बांसिन इनभेस्ट खालामनो हाया गायनायनि सिगां। मानोना जोंहा बांद्राय दाम बारिनायजों लोगोसे जोङो जों नुनो मोनो दाबायदियाव खोथिया फुनायनि दामा बेसेबां आरो माइ गायनायनि दामा बेसेबां सासे मानसियानो थामजौ आरो खोथिया फुनाया आखा सिस्टेमावनो दायो गोबां जालांबाय। आरो सासे मानसियानो पन्सास थाखा गाहाम बियो अब्ला जोङो खिथिया खुनायाव बेसेबां इनभेस्ट खालामब्ला बा रांखौ बाहायब्ला जोंहा मुलाम्फा थानायनि चान्स बारा थाया। दा बेखायनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो आस्रा माइखौ जोबोद मानसिफोरा फोगासिनो दं दायो बिसोरो ओरैबायदि आसा लानानै फोजों फोदों जे बे आस्रा माइया जोंनो बै रांखावरिफोरखौबो सेभ खालामनायाव जोंखौ मदद खालामगोन। बा जोंहा ओ ओ समाबो आग्लायगोन आरो जोंहा मेंनायफोराबो खारगोन जोङो जुदि माइखौ गायनानै बा फुनाय गायनाय फुनाय बिदि खालामो जोंहा आ खस्थ'बो आरो राङाबो बारा थांगोन समाबो बारा थांगोन।
औ नंगौ नोंथां औ। अब्ला जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखनिनानै दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ। गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों